औ
औ आ ओ बे समाव नोंथांनो आह फन आह खालामनाय जाबाय माखासे आह बिथिंनि सायाव सावरायनो थाखाय हाय‌ आह दा ओह नोंथांजों माखासे आह
नंगौ
माखासे जोंनि बा आबादनि सायावहाय ओ सावरायनो थाखाखाय नोंथांजों आङो आ फन खालामनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांखौहाय सम मोनगोन होननानै आङो आसा खालामनाय थाबाय दा ओ बे समावहाय ओव बे समावहाय जोंनि माखासे दानि बे समावथ' ओ बयबो आबाद गायदों नङासै नोंथां
आ बेनि सायावहाय ओह जोंहा गोबांहाय बेबायदि आबाद मावो आरो दा जोंहा माने बेबायदि ओ जोंनि ओ बर' फोरा गोबांहाय बेबायदि आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो सोरबाबा आ गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनबोद दों आरो
नंगौ नोथां
बेजों लोगोसे ओ
नोंथांमोननि गामियावहाय मा रोखोमै माइ आबादखौ गायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे आ दैफोरा माबायदि फ्रब्लेम दा नोंथाङा एसे
नंगौ नोंथां औ औ दा आं जोंनि ओनसोलाव माबोरै माइ आबादखौ मावनाय जायो बेनि सोमोन्दै आं एसे बुंहरना होनोसै नोंथांनि सिगाङाव औ दा माइ आबाद होनोब्लाथ' जोंनि बर' हारिनि गुबै आबादानो जाहैबाय बयनिसिबो बयनिख्रुइबो आर ना बयनिख्रुइबो गुबै आबादानो जाहैबाय माइ आबाद
नोंगौ नोंथां नोंगौ
औ बेखायनो गाससिबो आबादारिफ्रानो बा सुबुंफ्रानो दै ज्लां बोथोर सफैनाय लोगो लोगोनो जों गासैबो थाग थियारि खालामामजोबखायो आरोना जों बे माइ आबादखौ मावनो थाखाय जेरै आं नोंथांनि सिगाङाव जे बुंनो सानदोंखि ओ माइ आबादखौ माबोरै मावनाय जायो आरो आ औ जोंहा जेब्ला अखा हानायनि बोथोर फैयो बे अखा हानायनि बोथोरनि एसे साननैसो सिगां नङाबा बैसागु बायनायनि साननैसो उनावनो बैसागु दान बायनायनि साननैसो उनावनो जों खोथियाखौ आ दुब्लि फोथार बा गावनि बारिफ्राव जेराव माने एसे एसे दै जायो आरो बे जायगायावनो फोना लायो आर ना खोथियाखौ सिगांग्रो औ बेनि उनावहाय बे खोथियाखौ जों फुनानै जोङो आबाद थिलियाव जाय हाखौ जों गुरै खामना लाबाय एवनानै बेहाय जों बेखौ गायनाय जायो आरो माबा माइखौ औ खोथियानि माइ फिसा फिसाखौ आरोना जोलैखौ जों गायना गायो गायखांनानैहाय दै जायनाय मानाय खामानि बेफोरखौ उनाव औ गायखांनायनि उनावबो गाय आबादारि बिथाङा नायनो थाङो आरो नायबाय थायो आरोना दा जोंनि ओनसोलाव, दा माइ गायनायावहा जोबोद खस्थ' जायो आरोना खान्दि आथिखालावबा बे बोसोराव खस्थ' जादों मानो होनबा अखाया देग्लाय जोबोद खमथार
नंगौ
औ जोंनि ओनसोलनि आबादारिफ्रा बांसिनानो जोंहा अखानि सा सायावसो सोनारो आरोना दैखौ अखा औ अखा हाया हाबाथाय दैखौबो मोननो थांला आरो मानोना, ओ जोंनाव दंग' बा नाला, बा दैमा दैसाया खमथार आरो गैया आरोना जोंनि खाथियाव दंब्लाबो, आ बिनि दैफ्रा फैया आरो बांसिन जेब्ला दै आबुं जायो। बा जोंनियावहा, दै बाना जायो अब्लानासो बै दैसानि दैया जोंनियाव हाबो दुब्लि फोथार र' औ दा बेबायदिनो माइ दुब्लियावहा जुदि दै गैयाबा माबोरै आबाद मावो नङा होमबा, दा औ बेखायनो माखासे सुबुंफोरा गावबा गावनि हायावहा, बे हा सिङाव पाइप होनना बुङोना बरिं गायनाय, बे बरिं गायनानै औ दै दिहुनो आरो बेबायदिनो मेसिनफोरजों सारनानै दैखौ सारनानै आबाद मावनाय बा माइ गावनायखौबो माइ गायनायखौबो नुदों आरो ना?
नोंगौ नोंगौ
अ
दा ओ नोंथांनाव ओ नोंथांमोननि गामियावहाय, ओ अ माइ गायनाया जोङो मोननै बा मोनथाम रोखोमनि माइ गायनायखौ जोङो नुनो मोनो दा गिबि माइ गाय खोथाया जाहैबाय जोङो जेब्ला जोङो हादान जादों जाजेननाय समावहाय, ओ नेवसिया माइ गायनायखौ बांसिन नुनो मोनोमोन आरो ना नोंथां, जेरैहाय नेवसिया माइ होनोब्ला जोङो, ओ खोथियाखौ जोङो फोनानै, जोङो बेखौहाय ओ फुनानै जोङो ओ जोङो बेखौ फैलाव फोथारावहाय, जोङो माइ गायनायखौ जोङो, नुनो मोनदोंमोन आरो आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओ साखाथि बाखाथियावहाय बा जोंनि, एरियावहाय दा जोङो मोनसे ओ, मोनसे गोदान मुगाजोंहाय बा मोनसे गोदान आइडियाजोंहाय गोदान मोनसे आदबजों हाय जोङो माइ गायनायखौ नुनो मोनबोदों नोंथां बे आदबानो जाहैबाय जोङो, जावलिनाय आदबजों जोङो माइखौ गायनाय जायो आरो बेबायदि खान्थिजों जोङो माइखौ गायो। ब्ला माइआ गोजौ गोजौ जायो आरो बेजों लोगोसे दै लोमा जायो। आरो बेजों लोगोसे बिदांखौहाय जोङो बुरजा बुरजा मोननायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो
दा बेजों लोगोसे मोनसे आदबा जाहैबाय,
नोंगौ नोंथां,
आस्रा बा मा होनो बेखौहाय, आस्रायानो होनो खोमा ना नोंथां औ माने माइ, खौहाय ओ माने माइलि खालामनानै फैलाव फोथारावहाय सातदिन आसुमाय नङा नोंथां आस्रा माने औ औ नोंथाङा खोनायाखै खोमा माने बेखौहाय फोआबो नोंथां
औ
उ बेखौहाय माने फैलाव फोथारावहाय माने बेखौहाय खोथियाबो फोआ बेखौ नोंथां बेखौहाय माने सारा फैलाव फोथारावनो माने सारलालाबायो आरो माने बेनो माइ बेनो खोथिया बेनो जावैनाय माने बेबायदि ओ सिस्टेमाव माइ गायनायखौ जोङो खना खनला दाब दाब जायगायावहाय जायनि ओ जाय माने खोथिया फुनो थाखाय खोथिया माइ गायनो थाखायहाय थाखा फैसानि गोबांहाय ओ प्रब्लेम जायो बेबायदि ओ आदबखौहाय जोङो माइखौहाय जोङो गायनायखौ नुनो जेरैहाय जोङो माइखौहाय जोङो खोथियाखौहाय जोङो जेरै फैयोना बेबायदि रज'नानै जोङो फुवाबो बेखौहाय बे खोथिया बेनो माइ जागोन बेनो खोथिया जागोन आरो नोंथां बे नोंथाङा बे आदबफोरखौ नोंथाङा मिथिगोन ना मिथिया
आं बे आदबखौ मोन्थिया नोंथां आं खोनादों खोनानाया नाथाय आं गाव मेगनजों नुनो मोनाखै आरो ना
औ औ औ
जोंनि ओनसोलावथ' बां बांसिनानो गायनायखौसो नुयो आरो जों माइखौ खोथिया फुनानै औ नंगौ नोंथां आरो बेबायदिनो जोंहा
माइनि अनगायैबो जों दैज्लां बोथोराव मैगं थाइगं गायो आरोना गोथां मैगं थाइगं सां बानायना बर'आ बिदिनो ओ फल जिंखा थाइबें नङाबा आरो बिदिनो लाव खुमब्रा बेफोरबायदि मैगंखौ जोङो गायनानै खामनाय जायो आरो ओरै मोजाङै औ आबाद मावो बेखौनो खायफा माखासे सुबुंफ्रा फानो न'आव जायो आरोना
अ अ दा नोंथांमोननि जायगायावहाय मा माइ बांसिन गायनायखौ नुनो मोनो नोंथां?
औ जोंनि ओनसोलावथ' माइ गायनाय होनोबा बांसिनानो आइजं खौ गायनाय नुयो आरोना आरो रनजित र बे जोलैआ आरो बेफोरो आइजं आरो रन्जित बेबायदिनो आरो ओ गोबां गोदान गोदान रोखोमनि माइनि जोलै फैदों आरोना नोंथां आरो जोंनो आंगो जानो थाखायथ' माइब्रा नांखागोन ओंखायनो माइब्रा माइबो गायनाय जायो आरो जोसा जोसा माइबो गायो आरो
नोंगौ नोंगौ आरो बेजों लोगोसे बेजोंनो ओ लोगोसे नोंथां मायाथ' गोबांहाय दाम जाबाय दा नोंथां
नोंगौ नों
औ औ औ दा ओ ओ नोंथांमोननि जायगायावहाय माइनि दामफ्रा माबायदि ओरैनो एसे खोन्थानो हागोन।
मा मा होनदों नोंथाङा? आरो खसे बुंबावलाय।
बेसेनफ्रा गोबांहाय बेबायदि ओ दाम बारायनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दा माइनि बेसेना दा गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन बेसेननि जानायखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो। जोंनि ओ जायगायावहाय गोबांहाय बेबायदि माइनि बेसेनफ्रा ओ जेरैहाय नैरोजा नैजौ बा मालाबा समावहाय नैरोजा थामजौ बा बेखौहाय जोङो तेस्स' बायसस' मोनदों आर नोंथांमोननि जायगायावहाय माइनि बेसेना माबायदि जेनेबा
नंगौ नोंथां बे नोंथाङा माबानिखौ बुंदों ना से कुइन्टेलनि दामखौ खौ बुंदों आरोना बेसेननिखौ औ
जोंनि ओनसोलावथ' आङो बेफारिफोरखौ लांफैनाय बा बायनायखौ नुदों आरो जों न'नि न'निफ्रायबो लानो हानाङो। आबाद मावनायखौ बा आबादारिफ्रा फानहरो आरोना माइखौ बे समावथ' जोंनिया मन बायदिहैसो फानो आरो महनसे होनदोंबाथाय बेहाय ब्रैजि केजि था थायो आरोना औ बे महनसेयावहाय बेबायदिनो दाइनजौ। ओ नङाबा स्निजौ बाजि बेबायदि सोलियो आरो। जोंनि ओनसोलाव औ आं खोनानो मोनदों।
थांनाय बोसोरावहा एसे खम मोनदों होननानै आरोना बेसेनखौ मनावहा मनसेयाव।
बिदिनो स्निजौसोल नामाबा एसेबां जादों होननाय खोनादों।
औ-औ-औ।
एसे खम जादों आरो ना बियो औ। नोंथां बिदिबा समा जाबाय जोंहा। उनाव आरो मालाबा सावरायसै औ दे गोजोनबाय नोंथां औ दे।